ओं नोंथां
दा जों बिदिब्ला थोंजोङैनो जोंनि बर' फोरनि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै इसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां थारैनो सावरायजागोन।
औ दा बिदिब्ला आङो ओ नोंथांनाव इसे सों-सोंग्रोनो सानो आरो ना नोंथां।
औ थारैनो सोंजायो।
औ जोंहा दा दोरोङारि मुगानि ओ जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथाय नोंथाङा माबायदिखौ मिथियोमोन बा माबायदिखौ आबै आबौमोननिफ्राय खोनानो मोनदोंमोन? जोङो जे दोरोङारि समाव माबाय बेहाय जानाय लोंनायखौ बाहायोमोन? एसे
औ औ औ नंगौ थारैनो दोरोङारिनिफ्राय होनना बुङोब्ला जों गुबैयै मुंखनांगोन जोंहा बर' सुबुंफोरा गुबैयै जों रुनानै जाबोनाय एबा खारैै है जाबोनाय जों, थावखौ गोबाङै नुनो मोनामोन आगोलनि मु बेयाव, जेरैबायदिहाय जों औ हाग्रानिफ्राय खा मिथिंनानै मोननाय बायदिसिना ओंख्रैफोर बैफोर ओंख्रैफोरखौ जोङो रुनानै जायोमोन, ओ लोगोसेनो जों खारै होनना बुङोब्ला जों जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय एबा जोंनि बिफांनि दंफांनिफ्रायनो मोननाय जेरैबायदिहाय थालिर बिफांनिफ्राय मोननाय खारै खौ जों बांसिन, थिनबाय गुबै बेखो जों मिथिखायो अनला जाय गोदो फालिगासिना जोंनि बर' सुबुंआ जाबोगासिनो दङ नंगौना,
नंगौ औ नंगौ नोंथां
औ दे नोंथाङाबो एसे फोरमायलाय,
औ नोंथां खोना औ औ जोंहा बिब्दिनो दोरोङारि मुगानि औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनागासिनो नोंथां,
दानि मुगानि जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंनि बर सुबुंफोरनिखौनो दा आङो थोंजोङै जों रायज्लायनो थांगासिनो नालाय जोंहा गोदो बेबायदिनो नोंथाङा जाबायदि बुंदों जोंहा थावखौ बांद्राय बाहायनाय नुनो मोनामोन दा जोङो आरो जोंहा खारदै होनना बुङोब्ला बांसिन खारदैआनो बाहाय जायोमोन जेरैहाय जों थालिर दंफांनि गावनो बानायनानै दाननानै खारै जिरनानै सावनानै बे खौ दिहुननाय जायोमोन आरोना बे बांसिन बाहाय जोंहा बेनि जोंहा ओ बुंनो थाङोब्ला जेरैहाय जोङो थाव बांद्राय बाहायोमोन होनना बुंनो थाङोब्ला जेरै नाफोर मोनोब्लाबो जों हा लायनो मा खालामोमोन बै खुमब्राजों नाजों बेबायदिया खिन्थु बै मैद्रु होननानै बुङो बेबायदिसो जालाङोमोन आरोना रुनानै थोंजोङै जोङो सारायफोराव बा साराय गुदुंआवबो होलायालासिनो बे ओंख्रिया ग्लब ग्लब गोदौनायाव बिबदियाव हो होना होयोमोन आरोना आरो जोङो आगोलावहाय ओम रं जायखौ बुङो जों हालदै। हालदैखौबोसो होबावोमोन होननानै खोनायो आरोना आबै आबौमोनाहाय खोनथायो जों बिब्दिनो बुथारना ओ रुना नै बेबायदिनो जायोमोन होननानै खो खोनायो आरो ना। आरो जोंहा आं दा सानो जे जोंनि गोदो दोरोङारि समाव बेबायदि जानाय आरो दानि गोदान मुगायावहाय जानाय थाव होफबनानै बेनिख्रुइ बे जोंहा दा गोदो गोदान मुगायाव जेरैहाय जायो बेनिख्रुइ जों गोदोनि हालदै होआलासे बा जों थाव गुबै होआलासे जानायासो साबसिनमोन होननानै सानो आरोना आं मानो होनब्ला गोदोनि सुबुंफोरनाव गासैबो बेबायदि जों दासान्दै जाबायदिहाय बेराम आजार नुनो मोनो देहा सो सोलेराव बिब्दि जोंहा गोदोनियाव बिबदि बे बेमार आजारखौनो नुनो थाङामोन आरो ना? औ औ नंगौ नोंथां औ जोंहा बेबायदिनो गोदोनि मुगायावहाय जायोमोन होननानै आङो खोनानो मोनो। दा जों दाना जोंनि दासान्दि सोलिबाय थानाय मुगायावहाय माबायदिहाय मा मा बायदि जा-जामुं जानाय जायो बेफोर
औ थारैनो सावराय जायो।
औ दे नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोनो हागोन ना?
औ दानि गोदान मुगायाव जों होनना बुङोब्लाथ' मा जायो होनना बुङोब्ला जों बेखौनो बुंनांगोन गुबैयै जों सुबुं माहारिया थाव नङाब्ला ओंख्रिखौनो जानो हाला। बेबायदि जालांबाय मोनसे ओव जों उम बेबादिनो उन्दै समनिफ्रायनो सर खामदाव खामदाव दा जों रुनाय ओंख्रिखौ नायनो बाबाय होननायखौनो बुंनांगोन। ओ नाथाय खारै ओंख्रिखौबोसो गारनाय बायदि बिदि जाहैबाय बांसिन गामिफोराव माब्लाबा माब्लाबा संनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बो खारैनिसाय जों बांसिन थावनि बिबांखौ बाहायथिखौ बांसिन नुनायखौ जों दासान्दि नुबोगासिनो दङ। ओ थिग थिग बेफोरबादिनो जोंहा ओंख्रिफोर होनना बुङोब्ला जायखि जाया मैगं थाइगङानो जा एबा फिथाइ सामथायानो जा एबा जायखिजाया माइ आबादानो जा जों गासैयावबो ओ हाखार होब्लासो जोङो जोंनि फिथाइफोरखौ ए एबा जोंनि जा मावनाय मोननाय ओ फिथाइ सामथाइ एबा मैगं थाइगंफोरखौ नांगौ बिबां मोनो ओ लोगोसेनो जों बैफोर मो मैगंखौ जानानै जों जोंनि देहाया सानफा एफा एबा लासै लासै लासै सिरि सिरि मिथिस्लाबै जोंनि देहायाव बिस सोना होनाय बादिसो जानानै थालाङो एबा जालाङो थिग बेनिखायनो आं सानो दे गोदो जेरैबायदिहाय स सुबुं माहारि फोरा हाग्रा बंग्रानिफ्राय थोंजोङै मैगंफोरखौ खानानै जायोमोन। बे फोराव जेबो मुलिनि बाहायथिखौ नुनो मोनामोन। मिथिंगानिफ्राय हारसिंनो रजनाय एबा मिथिंगायारियै नेचारेल ओंख्रिफोरखौ जों जानायफोरखौ नुनो मोनोमोन। माइ आबाद फोरावबो जेबो हासार सारालासिनो ओ जों माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनोमोन। ओ थिग बेफोरबायदिनो गोदोनि आरो दानि रुजुनायाव जों बेखौनो बुंनांगोन जे जों ओ दा मैगं थाइगंफोरानो जा, माइ आबाद आबादानो जाजों मुलि होआब्ला जों ओ आबादखौनो मोना जाहैबाय। अ थिग बेफोरबायाददिनो जों बेफोरखौ जायाबा जोंहा जेबो राहाबो गैया बिब्दिबो जाहैबाय। मानोना बेफोराव मैगं थाइगंफोराव मुलिफोर होआब्लाबो मैगं थाइगंफोरा जालानालाय। ओ थिग बेफोरबादिनो जोंहा देहाफोरा लासै लासैनो एबा मिथिस्लाबै जासे सिं सिं खहा जालाङो। बेखौ जों हमनो हालाङा नंगौना नोंथां? औ। दे नोंथाङाबो एसे फोरमायदोलाय जानाय लोंनायनिसायाव
औ थिक नों थाङा बुंनाय बायदिनो जोंहा दानि मुगायावहाय गोबां थावखौ जों बाहाय जेरैहाय जोङो खारदै ओंख्रि सं अब्लाबो जोंहा बेवहाय जों जुदि नाफोर होयोबा जोंनि बेदर फिसाफोर होयो बेखौ जोङो ओ थोंजोङै माने ओ गुबुन आलादा रोखोमैहाय जोंहा बेदरफोरखौ एवफ्रामनानै लानायावनो पियासबो होफायो गोबां थाव होनानै एवफ्रामनानै लायो। बेबायदि जायैयो आरो ना आरो ना फोरखौबो जों गोबां थाव होनानै एव फ्रामग्रोनानै लायो। मोनखानाय बायदिनो। बेवहायनो जोंहा खारदैयावबो थावआनो हाबहैनाय बेबायदि जायो आरोना। बेबायदिखौ जों नु दा जोंहा गो गोदोनि होननानै बुङोमोनब्ला जोंहा नाफोर मोनोब्लाबो जोङो खारैदोनो एवनानै जायोमोन बा ओरैनो गोजा साराय गुदुावहाय हांनानै जायोमोन जों खला जानाय होननानै बुङो आरोना बेबायदि जोङो दोनि समावहाय गोबां ओ मिथिंगायारियै ओ जों जेरै मिथिंगायारिजों मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां बेखायनो जों मिथिंगायारिनो सोलिलांनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय दाना
औ।
बेैबायदि जालिया गोदान मुगानि गासैबो मुगा मुवाखौनो जों गोदान मुगाजों दिहुनजानाय खौसो बाहायनो थांगासिनो दं। आ
औ औ औ।
जेरैहाय जोंहा दानि मुगायाव गोबां संख्रि जानायावबो जोंहा ओ जोंनि सुबुंफोरनियावहाय जोङो बिपि होननानै जायखौ जोङो ब्लाद प्रेसार थैनि खारसारदिंनाया जालांनानै बेयावनो सुबुं माहारिया गोबां खर गिदिंनानै गो लिनाय एबा बु ख्रुबनाय बेफोरबायदि बेरामखौ थांबाय बे ओ बायदिसिना जोङो रासायनारि हासार होनाय मुवा बेसाद जानायनि जो-जाहोनावबो बेबायदि जालांनो हागौ।
औ औ।
संख्रिनि ओ बाहायथियाबो बा संख्रियाबो जोंहा जोंनि बायदि नंलाबो जालांनो हागौ। ओंखायनो जों संख्रि। जेरैहाय जोङो गोबाब मोनोमोन दानि मुग गायाव जों गोबां संख्रि लानांगौ जायो। जायो बिदि जाहैबाय आरो ना हायानो जोंहा लासै लासै ओ रासायनारि गोनां बायदिहाय जोंहा गोबां हासार होनानै बार ग्रां जानाय बिदि जाहैलांगासिनो आरो ना बेखायनो जोंहा एसेल' जानायावनो जा मु-मुवाया खामानि होयोमोन दानि मुवाया दानि ओ जुगावहाय जोंहा गोबां जानो गोनां जायो जायनि जाहोनाव जोंनि देहायावहाय ओ जों जायखौ साइद इफेक्ट होननानै बुङो आलादा दा रोखोमै जोंहा ओ बेयाव माबा मोनसे ओ जाखांहैनायखौ नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो जोंनि देहा सोलेराव बेराम आजार जायो। दा जोंहा जोंनि बर'फोरनि जामुं जानाय होन्नानै बुङोब्ला गुबैयैथ जोंहा बर'फोरा गोबांनो ओ मुहिगोनां गोबांनो थावनाय ओंख्रिफोरखौ जाखायो। जेरै अनलाजों दाउ बा जों जोंहा‌ बुंनो थाङोब्ला मैगं जानायखौ जोंहा दाबो गारखायाखै जोंहा खारदै खारैफोर जायो ना गुरनानै जोंहा जेरैहाय मैथा जायो आरो जोंहा जेरैहाय बे दिंखियाफोरखौहाय जायो बा जोंहा बे माथिगालदाब होन्नानै बुङो बे ओंख्रिखौथ जोंना दाना बांद्राय नुनोनो थांलिया जेखौ माने जों थोरि थानाय जायगाया नुयोमोन आरोना एसे बोरि जायगाफोराव बेबायदि ओंख्रिखौ जोङो बर'फोरखौहाय जानाय नुयो जाय जोबोरैनो खद गोनां आरो
औ।
ओ गासैजोंबो मोन्थिजानायबो जोंहा दायोथ‌ गोबां सिनाय थिबो होजाबाय जोंनि खायसे ओंख्रिफोरा जेरै नार्जि नार्जि अमा बा अनलाजों दाउ बेफोर जोंहा सिनायथि होजाबाय नालाय बेखिनि बे जोङो बेफोर ओंख्रियानो जोंनि गुबै ओंख्रि होन्नानै बुंजाथावो आरोना दा बिबदिनो नों मा सानो बेफोरबायदि ओ ओंख्रियाव जोंहाथ गोबां नेमखान्थिफोरबो थायो जेरैहाय जों अनला फोरखौहाय मा मा खामानियाव बाहायो इसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा?
औ नंगौ अ। अनलाया जोङो जेरै बायदिहाय गुबै जाहैबाय बर'नि आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेनिखायनो बे अनला ओंख्रि खौ जोङो जोंनि फुजा फाथालावबो बाहायनायफोरखौ जों नुयो बाहायनाय नेमखान्थि फोरखौ नुयो। जेरै बायदिहाय जोङो ओ माइ गोरलैयाव अनला ओंख्रि जानाय एबा माइ गोरलै फुजा होखांनासो जोङो माइ गोरलैनि अनला ओंख्रि मोनजानाय बायदिसिना जोंहा नेमखान्थि दङ। माइरं गोरलैनि फुजा होयोब्ला बिनि उनाव जोङो अनला ओंख्रि मोनजायो माइरं गोरलैनि अन गुन्दै देनानै थिग बेफोर बायदिनो बायदिसिना जोंहा नेमखान्थि दङ। लोगोसे जोंहा जुलि जाब्लाबो जुलिनि बै हराव जायखौ जों हाथासुनि होनना बुङो बै हा थासुनियावबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जों संनायखौ नुनो मोनो खैना गोद दाना गावनि आखाइजों औ गावनि आखाइजों रायजोफोरखौ एबा गावनि नखरनि सुबुंफोरनो ओ गावनि आखाइजों संनाय गोदान हिनजाव महरै एब बा गोदान खैना म महरै गोदान नखराव गोदान इसे इसिं न'आव संनानै जाहोनाय नेमखान्थिफोर दङ। औ औ नंङ। नंगौ नेमखान्थिफोर बायदिसिना नेम खाथि दङ। लोगोसे नोंथांजों बेफोरनि बागै उनाव एसे गुवारै सावरायबावनोसै नामा?
औ नंगौ नोंथां। औ दे बिदिब्ला जों समाबो औ जानानै फैबाय नालाय बेखायनो बेखिनियावनो फोजोबनो बे आइदाखौ
औ थारैनो गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।